हेलौ हेलौ हेलौ नोंथां। हेलौ खोनादोंना? हेलौ
औ खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनाबाय दासो खोनादों नै।
औ।
औ दे जागायलाय नोंथां।
मोनाबिलिनि गाहाम हाबलायनाय जासिहरबाय नोंथांनिसिम।
औ मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ नोंथांनिसिमबो जासिग्रोनाय थाबाय।
अ आंनि फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय नोंथां आं मोनसे ओ गोनां खोथा सावरायनो सानदों। नोंथाङा दायो फ्रि दङब्ला सोलाबगोन ना।
ओं ओं ओं फ्रियैनो दङ दे दायो दे जागायलाय नोंथां।
होमब्ला गुबै आयदाया बेनो जाहैबाय जोंनि जि ओनसोलावहाय सोलिफुबाय थानाय जि बोथोरनि जि थासारि ओ बिनि बागै नोंथांजोंहाय सावरायनो सानदों।
औ औ।
ओ जोंनि जि मिथिंगायारि जि
नोजोरावहाय नुबाय थानाय जि माखासे बोथोरजोंहाय सोलिबोबाय थानाय जि दैबाना
औ औ।
बिनि बागै नोंथांजोंहाय सावरायनो सानदों
औ औ।
दै बानाया
जाहैबाय जोंनि मिथिंगाजोंहाय सोमजिनाय बा
औ औ।
औ नोंथां।
हेलौ।